हेलौ
औ हेलौ
औ।
औ नोंथां खोनादों ना?
औ माने दिनै जोङो जौनि सोमोन्दै रायलायनो लादों आरोना नोंथां बुंजागोन ना?
औ औ बुं जागोन।
औ नोंथां माने जौ बुङोब्ला माने जोंनि समाजनि मोन एसे माने फेग्रा मुवा आरो ना। जेरैहाय जोंनि बर' हारि जेरैहाय जोंनि बर' हारियाव जौ सङो माने। जेरै जौ फानो। माने आङो बिनि जौनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो सानदों आरो ना। औ जौ बुोब्ला मा औ। जौ बुङोब्ला जोंनि समाजाव माने जोंनि बर' हारियाव मोनसे फेग्रा मुवा जायखौ माने जों बर' हारिया माने सिगांनिफ्रायनो गुबैनिफ्रायनो माने जोंफोर संबोयो माने जों फोरो बुंखो माने बु। खुरबोयो आरो ना। बे जौखौ होनोब्ला माने जोंनि समाजाव जों फोरो जौ लोंब्ला माबायदियै जोंनि समाजाव माने माबायदिहाय मोजांबो खालामनो हायो माबायदि गाज्रि खालामनो हायो आं माने बेखौ एसे फोरमायनो सानदों आरो ना नोंथां
औ औ फोरमाय जागोन औ बुंजागोन
आं माने मोजांहाय बुंनो सान्दोंबा जेनेबा आरो ना जोंनि बर' समाजाव जोंथ' सिगांनिफ्रायनो माने जौ संबोयो माने बे जौ संनायनि मेेन जाहोना जाबाय जोंनि फोरबोफोर फैयोबा जेरैहाय जोंनि बैसागो एबा जोंनि बोसोर गोदान माने बेफोर टाइमाव जोंफोरो बे जौखौ माने जोङो बांसिन फिन संनाय जायो आरो नोंथां जेरैहाय जोंनि फोरबोफोर फैबा जोङो रंजानायनि थाखाय जों फोर बे जौफोरखौ माने जोङो लोंनाय जायो आरो ना माने जोंफोर संनाय जायो गुबुन खिन्थोब्ला गुबुन समाव जेरैहै जोंनि मानसि फोरा माने बे जौखौ माने जोङो बाहायनो रोङो आरो ना माने जोङो बाहायनो रोङा जोंफोर बे जौदोंनो माने गासै टाइमावबो गोजोना थानाय एब्ला गासै टाइमावनो जौ गैयाबानो जानाय माने बेबायदि जाना थायो आरो ना
नंगौ नोंथां
बुंनो सानदों माने जोङो बर
औ
बाहायनांगौ जोङो जौखौ माबायदि बाहायोब्ला जोंनि जिब'नाव मोजां जागोन माबायदि गाज्रि जागोन दानना गारोना माने गाज्रि गाब माने गाज्रिखौ बुङोब्ला जेरै आं बुंलांथिबाय जोंनि बे समाजाव माने दानिया बांसिन मानसिफोरखौनो नङाब्ला गथ' फिसा एबा फरायनाय मानसिफोर माने बांसिन गासिबो माने जौआवनो माने गोदोसोना थायो आरो ना बिसोर माने मारैहाय बाहायनांगौ मारै जौ खौ मारै बाहायनाङा बेफोर बिसोरजों दोङो आरो ना।
हेलौ हेलौ औ
औ नोंथां नोंथाङा एसे जौनि माने सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां ओ जौ होनना बुङोब्ला जोंहा बे जौआ ओ गोदो आबै आबौ आजै आजौनिफ्रायनो सोलिबोनाय जौ होननानै जों गासैबो मिथिखायो नङा होमबा नोंथां ओ जौखौ ओ जौखौ जोंहा गोदो आबै आबौ फो आबै आबौमोनानो बानायनानै देखायलांबाय जेहेथु जोंहा बे नेमखान्थिखौ जों दाबो ओ मानिनानै लायो आरोना नङा होमबा नोंथां ओ जौ बानायो माबायदि बानायो बेफोरनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायनि जौ खौ गिबियावनो ओ बानायनो थाखाय जोंहा एमाव नांगोन ओ एमाव नि थि जोंहा जौ बानायोब्ला ओ जौखौ गिबियावनो जोंहा जोमाय संग्रो नांगोन जेरै माइरं मायरंखौ फाललासे बा फाललानै बेबायदि ओंखाम बायदि संनानै लाग्रोनांगौ आरो बेनि उनाव जोंहा एमाव खौ बेयाव देख्रुबनानै सारनानै फुननांगौ बे फोननायनि उनाव जोंहा ओ जौआ जुमाया ओ सानथाम बा सानब्रै जायो अब्ला जोंहा बेयाव एसे दै होनानै ओ जौ सावनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो जौ जौ संनायनि नेमखान्थिया बेफोरबायदिनो जेरै एमावखौ जोङो ओ गिबियावनो गोनांथारसिन आरो एमाव एमावखौ माबादि बानायो होनना बुङोब्ला एमाव एमावखौबो माइरंजों बानायनाय जायो माइरंखौ खौ ओ माइरंखौ देनांगौ आरो बेयाव मोख्ना बिलाइ बेफोरखौ देफानानै होनांगौ आरो बेखौ देनायनि उनाव ओ एसे सान्द्रिजों सालिनानै ओ गुन्दै गुन्दै खालामनानै दैजों उनाव दैजों ला गायनानै ओ लारु बादि खालामनाय जायो आरोना नोंथां । ओ लारु बायदि खालामनायनि उनाव बे खौ ओ सानथाम सानब्रैहालागै खोबनानै दोननाय जायो मोनसे गोजौ जायगायाव । ओ खोबनायनि उनाव बे औ ओ एसे बे लारु खालामनाया जे गोरा जायोब्ला बेखौ बोखारनानै सानदुङाव फोराननाय जायो ओ बिनि उनाव बेखौ ओ जुमाय सङोब्ला बे एमावखौनो फुुननाय जायो आरो एमावनि बानायनाय खान्थिया बेबायदिनो आरो। ओ जौनि ओ जौनिबो बिजनेस खालामनो हायो ओ जेरै जौ साव संनानै जौ सावनानै नखर सालायनो हायो आरो ओ जौखौ गोबां रोखोमै सावनानै अमाबो फिसिनो हायो बे ओ जौनि फ्रिजों अमा फिसिनानैबो जोंहा गोबां राव मोननाय जायो। ओ बेबायदिनो जोंनि बर' आइजोफोरा ओ खायसे खायसे गामियाव बिदिनो जौ सावनानै न'खर सालायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां ओ? बिथांमोननि थिंबो जौनि ओ जौनि माबायदि जौखौ बानायो बा माबायदि बाहायो नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना? हेलौ।
मोजां खोनायै मोजां खोनायाखै।
औ नोंथांमोननिसिमबो जौखौ माबादि बानायो नोंथाङा ओ फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां ओ नोंथां गाहाम मोनबाय। माने आंबो फोरमायनो सानदों माने माने जोङो जौ होनोब्ला आरोना। माने जोंनि माने बर' समाजनि सिगांनिफ्रायनो मोनसे बे
ओ।
माने जों जोंनो फोरोंना गालांबाय आ थांना‌
औ नंगौ नंगौ
जेरैनिफ्राय नोंथाङा बुंलांदों माने जोंनि जौ माने जौखौ मारै बनायो माबारै बनाया माने
औ - औ
आंबो जौनि सोमोन्दै माने जौखौ माबायदि रोखोमाव मोननाय जायो आं बुंनो सानदों माने जोंथ बांसिन बुंनो सानोब्ला जोंनि जेरै बैसागो फोरबोफोर फैयो माने बे बैसाग फोरबोफोराव माने जोंफोरो बांसिन बिदिनो माने माइब्रा माइरं होनाय थायो आरो ना बे मायब्रा माइब्रं जोङो बेदों माने जौखौ माइब्रानि जोङो रोसि बेखौ जोङो बांस एसे संनानै माने जों लोंनाय जायो आरो ना माने बे माइब्रा रोसि माने बे ओरैबायदि माने गोथाव जायो जोंफोर बेख खौ लोङो आरो ना माने जोंनि रंजानाय रोजाबनायफोराव हेफाजाब लानो थाखाय जोंनि बैसागो समाव एबा जोंनि बोसोर गोदान समाव जोङो बेखौ माइब्रा रोसिखो खौ माने जोङो लोंनाय जायो आरो ना। ओमफ्राय आं बुंनो सानदों ओमफ्राय आ बुंनो सानदों माने जौ जौनि बे सोमोन्दै माने बि जौ खौबो माने जोङो बुहुत रोखोमाव मोननाय जायो। जेरै आं बुंलांबाय जेरै माइब्रानि थायो आरो बा जोंनि बे माइरं जेरै जों माइरं जायो। बे माइरंनिबो माने जोंफोर बनायना हायो आरो ना जेरै बेखौ माने जोङो सेरेब सेरेब होनना बुङो। बे सेेरब खौ माने बांसिन माने बे सेरेबखौ माने बांसिन जोंफोरो फाननाय एबा बिजिनेस खालामनाय जों बेखौ नुनो मोनो आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
सानदों माने बेखौनो माने आं बुंनो सानदों आरोना जौनि सोमोन्दै माने जों जौखौ लोंबा मारैहाय जोंनि देहाफोराव माने खहा जायो एबा जोङो जौखौ मारैहाय बाहायबा जोंनि देहाफोरा मोजां जायो आं बेखौ बुंनो सानदों आरो ना। माने जोंथ' मिथिगौ जोंनि फोरबोफोराव जोंनि। फोरबोफोराव माने जोङो लोङो बुंनो हागोन नोंथांना।
औ हागोन नोंथां।
औ जेरै जोंनि फोरबोफोराव बैसागो बैसागो एब्ला जोंनि निउ इयारफोराव जोंफोर जौखौ लोङो। जों बे फोरबोराव माने जोङो बां। सिननो माइब्रा बेरोसि जों बेखौ लोंनाय जायो आरो ना। खिन्थुब्ला गुबुन थाइमाव माने जाय। माने नोंथाङा बुंलांदोंमोन माने बिजेने। बो खालामनो हायो होननानै। बे बिजेनेसनि समाव माने बांसिन मान। फोरा माने सेरेब एब्ला बे एमाउनि होनाय बनायनाय। माने बे गु। फुर बिदि आरो ना सेरेब होनो बेखौ माने बांसिन बिजिनेस बिदि खालामनाय जायो आरो ना। माने जायदों लोगोसे-' जोंनि बर' समाजनि माने आइजोफोराबो माने जोंनि न'खर खुंनाय। आं बेखौ नुनो मोन्दों माने बे थारैनो मोजां मोनसे एब्ला बिजिनेस। खिन्थोब्ला आरो ना आं बुंनो सानदों माने गाज्रिखौ आरो ना माने बुंनो हागोन नोंथां ना औ। अ माने आं बिदिनो। गाज्रिखौ बुंनो सानदों आरो ना माने। जोंफोरनि बर' समाजाव माने जोंफोरो। उन्दै गथ'फोर माने बिसोरनो जोङो जौफोरखौ जों फान नाङा आरो ना। माने जोंफोरो बेनिफ्राय जोङो रोंनांगौ। मानेओ जों माने रोंनांगौ। जोङो जौखौ मारै बाहायनांगौ मारै बाहायनाङा माने
औ।
जोंनि मानसिफोरनि सायाव आरोना जोंफोर जौखौ मारै बाहायो जोङो बाहायनो रोंब्ला माने जौआ जोंनि जिउ। बनाव मोजां जोङो बाहायनो रोङाबा जोंनि जौआ जोंनि जिबनखौ माबायदि सिलिंखार खालामो। जोंनि नखार खौ माबायदि सिलिंखार खालामो? माने जोङो बेफोरखौ रोंनांगौ आरो। ना आं माने जौनि सोमोन्दै बे बेखौनो फोरमायनो सानदों। माने आ बुंनो सानदों आरो ना जौनि सोमोन्दै जों बेखौनो फोरमायनो सानदों माने जोङो जोंनि समाजफोराव जोंनि जिबनाव माने जों जौखौ मारैहै बाहायो जों मोजाङै बाहायोब्ला मोजाङानो। खिन्थु जोङो गाज्रियै बाहायोब्ला आरो ना मा होनो बाहायनो रोङाबा जोंनि जिबनाव गाज्रि जायो। औ बे दे नोंथां बिदिब्ला जों बे टपिक खौ बेहाय नो दोननाय जाबाय न औ गोजोन औ गोजोन गोजोन ओ गोजोन्थों।
ओम।